हेलौ
अ हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे।
माबोरै नोंथां खबरफोरा?
खबरफोरा दासान्दै मोजाङानो। नोंथांनियालाय?
आंनाबो थिगानो दोनथयो। नोंथां आं ङो मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै सानदोंमोन। नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन दे
अ आयदाया जाहैबाय जोंनाथ' अओंखाम जेनेबा जानाय लोंनायनि सायाव आरोना ज नाय लोंनाय माने जोंथ ओंखाम ख्रि जायो ओमफाय जाबाबो जे जोंनि मा होनो गोथावसिन मोननो थाखाय जोङो जेनेबा आसारफोरबो जानाय जायो नालाय जेरैहाय थाइजौनि बिथिंजाय आरो बानलु आसार बिदिनो गोबां बायदि बायदि आसा सार दं नालाय बे आसारनि सायाव सावरायनो सान दों आरोना आङो
औ औ सावराय जायो औ सावराय जागोन दे।
औ दा जाहैबाय मा उम बेफोरबायाददि जानाय लोंनायावहाय जे बेफोरबायदि आसारखौहाय जेनेबा आं जेरै बुंदोंना बानलु सार ओमफाय थाइजौफोरनि आसार होनदों नोंथांमोनहा बाहायोना बाहाया?
बाहायो
जायो ना?
औ जायो।
औ दा नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा? जेनेबा आसारफोरनि गेजेराव जायखिजाया नों रोंनाय आरो जेनेबा नों मिन थिनाय माबायदि बनायो बिनि सायाव एसे हायोब्ला
आं रोंनायाथ' थायजौ आसारख आसार खौ बानायनानै साबसिन मोजां नाङो आरो। थायजौ आ सार बानलु आसार ओ ओ खारजि जि आसार इफोरखौ रोंगौ आरो थाइगिरनि आसार इ फोरखौ रोंगो ओमफ्राय आं थाइजौ आसारखौ नैबायाददि बानायो आरो ना थाइजौखौ थाइजौ गोरलै खौ एसे हानना लाना फैना थाइजौ गोल बारा गोल्लैबो नङा माने बाहाय राहांनाय थायजौखौ आ जेनेबा बिनि थाइजौनि मादायाव माबा मादाया गोरा जाबाथाय आर ना एसे एस एसे गोरा जाबाथाय मानिया माने मोजांसि जायोना बेयाव अमबानि हानना लाना फैयो हानना लाना फैनानै थाइजौखौ सुना लाबाय सुनानै ओमफ्रायो सें खावबाय बेखौे सें खावनानै आरो नोंनि गोसो नों एसे गोदोन बानायनो ना फि फिसा बानायनो आं आंनि मथ गोबां माने खावब्रै खालामो आरो थाइजौखौ खौ जे खावब्रै खालामनानै आरो गेजेराव मोनसे ससे थुख्रा खामबावो आरो माने खावसे खावसे इदि खालामामनानै ओमफ्रायायो बि बिदिनो ओमफ्राय उनाव हालदै संख्रै लागायनानै सान्दुंआव होनानै सानसेबा साननै जेबलागि थाइजौनि रोसि दैया ओंखारलाङा आरो इदिनालासे। होन फोराननानै बाहाय हाय रानस्रेबा दैया रानबाथाय। बिदिनो ओमफ्रायो थावफोरखौ गुदुं खालामना थाव लाना फैना थावथ' थाव थ बायदि थावबो थायोना। बायनानैबो मोनो बा आरो ननिबो बेसरनिबो मोनो ओमफ्राय साबसिन मोनो आरो ननि बेसरनि थावखौ। बेसर दोन दंखायो नालाय बेसर बेसरनि थावजोंनो बानायनाय जायो मा होनो थावखौ एसे फुदुंना लानानै। थावखौ फुदुंना लाबाय ओमफ्राय। फारसेथिं बा थाइजौखौ थाइजौ आसार खालामनोथ ओमफ्राय एसेथ' फालौ। मस्ला इदि होबाथाय मोजां नांसिनो ना माने आसारखौ। माने मस्ला। फोर होबाय जेनेबा माने आं मोजां मोननाय मस्ला जेनेबा बाहाय एसे ए बाराबो होद्राया आङो जेनेबा मिथि गुटि जिरा - बायदि गोबां थुननिया गुन्दै। फोर बायदि कालजिरा बिदि थायोना बायदि बायदि रोखोम खोमनि मस्ला बेफोरखौ। उननानै लाबाय। उननानै लानानै गुन्दै फोनना लानानै ओमफाय बेयाव थाइजौजों लागायसै आरो ओमफाय ओमफ्राय लागायनानै थाव थावजोंबो आङो लागायना लायो एसे थाव स्ला मस गासैखौबोा खसे ला फायना लायो। ओ ओमफ्राय उनाव। बिदिनो लागायना ओमफ्राय एसे नायनानै संख्रै नांदो नाङाखै नायनानै संख्रै नाङाबाथाय एसे सु ख्रि होदेरबावनानै बेयाव ओ ओमफ्राय इयाव ओमफ्राय ग्लासनि थेमाबा बा प्लास्टिक थेमा बा गैयामिवाव बेयाव सोयो आरो ओमफ्राय सोनानै बेयाव आरो थाव बाय गुदुं खालामना लाखानाय थावखौ ए से लागायना लाखानाय लाखाबाय नालाय‌‌ सिगाङावनो। फ्राय बिथावखौ आरो लुदो होनानै आङो सोनानै दोनो आं बिदिनो बानायो ओमफ्राय सानै ओ सान्दुआव होयो आरो बिदिनो बानायो ओमफाय नोंथाङा माबायदि बानायो?
जोंनियाबो बेबायदिनो नोंथां नों जेरै बुंदों ना थायजौ खौ गिबि आं सुनानै ला ग्रोनायनि खोथा जोंनाबो बिदिनो नानै लायो आरो। ओमफ्राय इदिननो साब्रै खालामनानै ओमफ्राय गेजेराव होखावो नोंनि स्टाइलनि खोथा आरो नों गोलाव गोलाव फायो ना बिदि थुमफ्रु थुमफ्रु हायो बेबायदि हाना लाग्रोयो। हानानै जोंना बेदिनो हालदै लागायसिगोन दा हालदै लागायनानै संख्रि लागायनानै माने सोमनानै दोनसिगोन हरसेखौ
औ औ
नानै आरोना मिलायनानै ओमफ्राय बेखौ खोबनानै दोनसिगोन दोननायनि उनावहाय आरो सान्दुुंवा एसे बै दाला संग्रायफ्रावहाय बेफोरावहाय बेफोरानोसिगोन आरो। सानदुङाव ओमफ्राय बिदिनो मेसे बे बिराद मोजां सेन फैयोना मोदोमनाय मोनसे फैयो। जेब्ला इस्दि मोदोमो अब्लानिया माने बिथिंजाय बानलु जोंना बानलु गोथांखौ बारा बाहाया आसाराव। बानलु गोरानखौ बांसिन बाहायो आरो औ बानलु गोरान खौहाय बिदिनो एस से एवसिगोन गथा गथा आरो माखासेखौ मिक्साराव गुन्दै खालामो। जेरैहाय आरो बिथिंजाय अ मस्ला होननानै बुङोबा बे बानलु गोरानाबोथ' गोलिखाबाय नालाय। लोगोसे आरो बे आजविन ओमफ्राय बेसर बेगर देब‌ उम। फाय आरो इथिंजाय जिरा ओमफाय आरो उम मि थि नै बेेफोर माखासे गुबुन गुबुन मायबा माबि ना दं आरो ना मस्लाफोनि बो नामखौ बारा मोजाङै मिथिजोबा बेफोरखौहाय माने उननानैबो होयो आरो ना ओमफाय आरो जों दा ग्रेन्डारफोरावहाय बेखौ गुन्दै खालामोबो फाय आरो नों गथा गथाबो होनो हायो आरो बिसोरखौ मा होनो थाव ए एवनानै उम एवनानैबो होनाय हा यो जोंनिया इदिनो बानायो आरो ओमफाय आरो बे मिथिफोरखौहायथ एवखाबाय नालाय गथायैबो आरो माख एसे बिबांनि दोनोबो आर ना गुन्दै खालामनायबो फाय बेख'हाय बे थाइजौजों थावजों एसे माने खोबहाबनानै दोनो। गुदुं खालामनानै फाय बेवहाय बे मस होया गुन्दैखौबो होसिगोन आरो गथाखौबो होसिगोन होनानै ओमफाय गुसु जाबा फ्राय बथलनि बयामबो थायो बे बथलनि बयामाव दोनबा माने साबसिन जायो होननानै बुङो आरो ओमफाय बेयावहाय बेवहाय ओमफाय सोसिगोन आरो सोनानै ओमफाय थावखौबो माने फुल होयो आरो थावखौ फुल सोनानै होआबाबो जायो जुदि नोङो बै सारायाव एवनाय जे होनदोंमोन ना खोबहाबनानै दोनो होनदों बेखौ जुदि नोङो फेन्स सेने माने लाथा लाथा खालामनानै सान्दुआव दोननानै होयोबा आरो सान्दुंयाव एसे फोरानस्रो सोलाय मोनबा माने थावखौ माने गोबां बिबांनि होलाय लायाबाबो जायो आरो ओमफाय आरोे जुदि नोङो बिदि सान्दुंङाव फोरानस्लाबनो मोना। एवखांनायनि उनाव अब्लानिया माने थावखौ फुल होनानै माने बथलजों समान होनानैहाय सोनानानैबो दोननो हायो आरो आरो गोबाव समसिम जानो हानाय बायदि दानियाथ' बाजारफ्राव मोननो थाङोना। भिनेगारखौ सिनायो दा नोंथाङा? बे भिनेगारखौ एसे औ बे भिनेगारखौ होबाथाय माने एसे गोबाव समसिमहालागै जानो हायो होननानै होनाय जायो आरो जोंनिया बाहायनाय जायो आरो
औ
दा आरो नोंथांमोननिथिंजायबो बानायनाया एसे एखखेहांआनो। होनबाथ' ना आरो बिनि अनगायै जोङो बिथिंजाय जलफाय ओमफ्राय आरो
बेखौबो आसार बानायनो हायो।
ओ बिलााहिखौबो बानायनो हायो आरो बैग्रि आसार नोंथाङा? बैग्रि आसारफोर बानायफेरदों नामा?
औ बैग्रि आसारखौथ' बानायफेरदों।
औ बे बैग्रि आसार बानायनायाव बानायनायाव बे सिनिनिफ्राय दिहुननाय बे मिथाय गुरा बेखौ इउ बाहायफेरदों? ना बाहायफेराखै नोंथां
बाहायफेरदों आं आं माने खायसेफोराबोथ' खायसे सेमोन खायसे फोरा बानायो सोरबा सोरबाया बानायो सिनि होनानै बानायोना? खायसे सिनि सोनानै दोननानैबो बिदि बानायोना? नाथाय आं सिनि होनायखौ मोजां मोना गुर मेथाइ बे सिनिजों माबा सो गुरु मेथाइखौनो गुर मेथाइ नामा मा होनो ओहोम बिजोंनो बिजों साबसिन मोनो आरो ना। ओमफ्राय आरो बैग्रि आसारखौबो बहुत गोबां रोख रोखोमनि बानायनो हायो गुर मेथाइजोंबो नों गोदै बो बानायनो हायो आरो फालौ संख्रिजोंबो बानायनो हायो। हायो नों बिथांमोननि जा फालौ थावजों बानायोना?
औ बानायो बानायो। फानलौ फानलौ माने? फानलुखौ जोंनिथिंजाय बानलु होननानै बुङो।
अह - अह
औ बानलु आसार आसार जोंनिया बानलु आसारखौहाय बानलुआथ' मोन जेनेबा मा बाजारावथ बिराद बांगाल बानलु होननानैबो मिथियोना बांगाल बानलु थायो आरो बानलु फिसा थायो आरो बै बानलु गिदिरा जायखौ जों बानलु राजा आरो जायगा जायगा बानलु सिब्र होननानैबो बुङो। जों बेफोरखौबो बानलु सिब्र बा बानलु हारिनि बानलुफोरखौबो जोङो मा आसार बनायनो हायो आरो थावजोंनो बानायनाय जायो जोंनिया नोंसोरनिथिं मारै बानायोबा?
जोंनियाबो बिथिंनो बानलुफोरा गोबां रोखोमनि थायो जेरै बानलु खेबजां
औ
ए फिरिेंगि फानलौ ना मा होनो बेफोरबोथ' थायो बेफोरखौ आं साबसिन मोनो बानलु खेबजांखौ ओम साबसिन मोनो आरो बानलु खेबजांनि माने मोदोमनायखौ एसे मोजांसिन नाङो। आं बानलु खेबजाङाव बारा बि बानाय बालाय मस्ला-मस्लि मस्लिबो होबो -होनो हायो ना नाथाय आं बानलु खेबजांखौ एसे सिम्पोलैनो बानायो बानलुखौ हास'ना लाना सुनानै दंफांनिफ्राय खाना लाना फैबाय बाय एसे गोमोन गोमोन हासना बाय रानाय गोमोनि दिखौ ओमफ्राय हासना लानानै हासना लानानै ओमफ्राय बिदिनो एसे सुनानै फोराननानै बिदिनो रानबाथाय ए थावखौ फुदुंनानै बिदि बिदिनो बानायो। बानायनाय जायो आरो इदिनो ओं मो मोजां मोनो ओमफाय आं इफोराव जेबो दे होनबा होमब्ला नोंथां जोंनिया।
औ औ जागोन दे आं दे औ औ दे दोनलायलायनोसै होनबा औ गोजोननाय थाबाय दे औ।